हेलौ
खोनादों ना नोंथां‌? खोनादों औ औ एसे गोसा गोसा खोनादों ना आवाजखौ एसे गोसा खोनादोंना औ मा खालामदों दालाइ?
नोंथां नै दासो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दं।
अ मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो?
सुयाबिन आलु बहल बेनोमोन
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंजों
हागोन नोंथां
अ बिदिनो आं नोंथांजों ओ बिदिनो दसे सम सावरायनो थाखाय नोंथांजों ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों अ बिदिब्ला ओ गोदोनि समाव माबादि आबाद मावनाय जायोमोन आरो आथिखालाव माबादि आबाद मावनाय जायो बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव माबादि आबाद मावनाय जायो ओ बेख खौ नोंथाङा गुवारै फोरमाय गोनना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन गोदोनि समावथ' औ औ जागोन दे गोदोनि समावथ' आबाद मावनाया मोसौजों आरो मैसोजोंसो हालेवोमोन। गोबां समनिफ्रायनो बर'फ्रा मोसौ मैसो आरो नांगोल बेफोरजों हालेवनानै माइ आबाद गायनानै जाबोबाय। आरो दायो गोबां बेफोरखौ नुनो मोननाय जाला गोबां सोलायबोबाय दायो दायो बेफोर नांगोल जुंगाल आरो मोसौ मोसानि अनगायै ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवग्रा जाजोबबाय आरो गोदो गो दायनि बायदि माइ गायनायफ्रा मानसिजों माइ गायला दानिया मेचिन ओंखारबाय। आरो गोदो गोदाय गामि गामि ज' ज' माइ गायलाय लायोमोन बदल हिसाबै माइ गायलाय लायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि गैला दानि जुगाव गासिबो मेचि जों गायो आरो खायफा खायफा मेचिन बाहायनो हायाबा हाजिरा होनानै गायनांगौ जायो। हाजिरा होनानै गायनांगौ जायो बेफोरो गासैबो गोदोनिफ्रायनो सोलायबोजोब्बाय आरो दानि जुगाव गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरै माइ आबाद आरो बानलु सबाय बेसर बायदिफोरखौ मावनाय जायो‌। बेफोरनो आरो गोदो गोदायनिफ्राय सोलायबोनाया नोंथाङा बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायजागोन ओ बिदिनो गोदोनि समाव माबादि आबाद मावनाय जायो आरो बिदिनो आथिखालाव माबादि आबाद मावनाय जायो जे लोगोसे दैज्लां बो आव मा आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोराव माबादि मावनाय जायो बिनि सायाव आङो फोरमायगोन नोंथांनो ओ बिदिनो गोदोनि समाव बेखौ जोङो गोबाङानो माइ आबाद मावनाय जायो जे बेजों लोगोसे ओ बेजों लोगोसे जोङो आबादखौ मोननै -मोननै बोथोराव मावनाय जायो बिदिनो दैज्ल मोनसे माइ आबाद मावनाय जायोमोन बेजों लोगोसे मेसें बोथोराव आसु जेरै जों आसु होनो आसु माइ गायनायजायोमोन बेखौ मेसें बोथोराव गायनाय जायोमोन आरो बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओ मावनाय आबादखौ जोङो बिदिनो गोदोनि समाव ओ मोसौ मोसौजों हालेवनाय जायोमोन बिदिनो मोसौजों हालेवनाय समाव जोङो नांगोल जुंगाल मै दांखुर बायदि बायदि औवाजों बानायनाय एबा दंफांजों बानायनाय आइजें -आयलाफोरखौ जों बाहायनो बाहायनाय जायोमोन बिदिनो बेफोरजों हालेवनानै जोङो बिदिनो गायनाय जायो बेजों लोगोसे जों आबाद मावनाय समाव बिदिनो नआव बानायनाय हासार जेरै गोबोरखि बोरमा खि बायदि बायदि बायदि गोदोनि समाव बांसिनानो रांखान्थिनि जेबो जौगानायनि थाखायनो जोङो गावबा गाव न' न' एबा साफ्रोमबोनि न'खराव बिदिनो न'खरसे - न'खरसे सावरि जालनायखौ जों नुयोमोन बिदिनो आबाद मावनायनि बायदि बायदिनो हाबा हुफा बिदिनो सारदु समाव बन सिनाय हाबानि खामानि मावनाय बिदिनो मावनाय समाव माइ गायनाय बिदिनो हालेवनाय, आलि दाननाय, खोनायजों जों गोदोनि समाव बांसिन नुनो मोनो
ज जयै सावरि जानाय
औ मानो होनब्ला सिगां बिदिनो हाजिरा लाब्लाबो बिदिनो ओ एखेसो जायो नालाय बिदिनो जेब्लाबो जों जोंनाव दिनैलायबाय बिनावबो मावखानांगोन नालाय बेखायनो जों बांसिनानो गोदोनि समाव सावरि जानायखौ नुयो आरो बिदिनो गोदोनि समाव जोङो मोसौ हालौवनायखौ बांसिन नुयोमोन मानो होनब्ला जों सासे नखरावनो मोसौआ बिदिनो जि नैजिथा मोसौ गाहाम थानायखौ जायनि न'खराव ओ मोसौआ हाेसे हाललिनै गाहाम थानायखौ जों नुयोमोन बेजों लोगोसे जोङो मोसौ हालौवाजों हालेवनाय जायाबाबो जों गायजों हालेवनायखौ नुनोमोनमोन आरो बेजों लोगोसे मैसोजों हालेवनाय जायोमोन बिदिनो मैसोजों हालेवनाय जों बांसिन मोजां होनो मानो होनबा मैसोआ बाराथाब मेङा आरो मोसौआ एसे मेङो नाथाय जों मैसोखौ सा ओ सानदुं गोसा समाव हालेवनायखौ नुनो मोना मानो होनबा मैसोआ सानदुं गोसायाव हालौवनो हाया एसे हांथोननो थोननो मोनो बेनिखायनो जों सान्दुं अखा समाव जोङो सान्दुंनि अनगायै जोङो अखा समाव जों बिदिनो मैसोजों हालेवनाय जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जों गोदोनि बेफोरबायदि मोसौ मैसोजों हालेवनायखौ जों खम नुनो मोनो बिदिनो गामियाव न'खरसे न'खरनैबो जों मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव जोङो बिदिनो गोनोखोआरि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो ट्रेक्टरनि अनगायै जों जेरै हेन्द ट्रेक्टर बिनि अनगायै मिनि ट्रेक्टर ओंखारबाय बायदि बायदि रोखोमनि हालेवनायखौ जों नुयो बिदिनो हालेवनाय समाव जों ट्रेक्टरखौ बाहायो आरो बिदिनो माइ गायनाय समावबो जोङो ओ बिदिनो माइ गायग्रा मेचिन ओंखारबाय आरो बिदिनो मानो होनब्ला आथिखालाव बिदिनो रांखान्थियारि जौगायनायनि बेलायाव ओ जोङो न'खर न'खर हाजिरा लिङो थाखाय माइ गायनो थाखाय आइजोफोरखौ मोननो मोननायानो जाया मानो होनब्ला गावबा गाव समजों लोगोसे बिदिनो बायदि बायदि बेफार- फालांगिओ बिदिनो साख्रि- बाख्रियाव समजों लोगोसे बिसोरो बिजि थायो नालाय बेनिखायनो जों दानि जुगाव बेफोरखौ हाजिराबो मोननो हानाय जाया आरो बेनिखायनो जोङो बांसिनानो जोङो मेचिनजों गायनाय जायो बिनि अनगायैबो जों जेरै दानि जुगाव आलि खोनो थाखायबो जों खदालखौ बाहायनायखौ नुनो मोना बिदिनो सोरबा -सोरबा गामियाव खदालजों आलि होनाय बा जावनायखौ बाहायो नाथाय जोङो दानि जुगाव जों ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननाय आलि खोनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मेसिनारि जुग जोंनो ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा जोङो गोदोनि समाव बिदिनो हालेवनो हालेवनोबाबो जोङोओ सान जोङो सप्तासे गाहाम लायोमोन जे हालेवनो थाखाय नाथाय दानि जुगाव जों ट्रेक्टरजोंनो सानथामनि गेजेरावनो जोङो जेरै हालेवनो मावनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टरजों नों आलिखौ दसे सम नैजि थामजि मिनिटआव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों फोननो हायो ओ आरो बिदिनो ओ गायनो थाखाय मानसिफोरा सम होनो हाला मानो होनबा जों दैज्लाङाव मोननाय आबादजोंनो जोङो गोजोननाय मोनो एबा थोजासेमोनो बेनिखायनो जोङो मेसे बोथोराव आसु माइखौ गायनायानो जाया नुयोमोन बिदिनो हाथाय बाजाराव मोननाय गोनो